हेल'!
औ
मा खामदों?
ओरैनो दं।
बेस्थ' नङा दा ना?
ओहो बिजि नङा।
औ होनोमबा जों मोनसे बाथ्रा सावरायलायनि
अ दे मानि सावरायनो? अ दे रायलाय जायो।
देग्लाय सोलोंथाइआ बोरै बोरै जौगादों?
ओ बिराद जौगासिनबाय जोंनिथिं। नोंसिनिथिंलाय? सिगांनिफाय साबसिन जाबोदों जोंनिथिं।
जोंथिंबो बांसि थांनाय बैसोरनिफ्राय एबार एसे साबसिन फैदों
अ इक्जामावहाय मोजां मोजां नाम्बार लाजोबदों ना देग्लाय
औ थांनाय बोसोर औ थांनायफोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन फैदों एसे माने साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो आरो नाम्बार पारसेन्टफोरा
ओं कम्पिटिसना बारा जाथारदोंना सिगांनि बायदि नंला
औ
सोलोंथायाव बिराद जौगाबाय जोंथिं
औ ओमफायो आं नोंनाव माबा सोंनि
अ सोंजायो
फरायनानै मा औ हाय सेकेणडारि पास जायोबा मानसिया डिग्रि फरायनायाव बांसिन मुलाम्फा जागोन ना माबा मोनसे कर्स लानाया साबसिन मोजां जागोन एखौ एसे बुंनो हागोन नामा
आंनि मथेबाथ' नोङो डिग्रि फरायलायनाङा नोङो हाय सेकेणडारि पास जाखांनानै मोनसे कर्स लाखानांगौ आजिखालि गोबां कर्स ओंखारबायना खालामनो हायो बियो दिग्रिखौबो दिग्रि खालामबाथाय ओरै नोङो मास्टार ओरैजाय मास्टार दिडिग्रि ओरि लाहैजोबनांगोन ना ओमफाय हायेर सेकेनदारि जाबाथाय नोङो माबा मोनसे कर्सआवहाय हाबना थानो हायो आरो माबा मोनसे माबानानै कर्स लानानै डाइरेक्ट साख्रिनि लाइनाव हाबहैनो हाखायो आरो साख्रि मोननाय बायदि
औ बा खस लानानै फरायनाया डाइरेक्ट मोनो ना
अ मोनो आजिखालि बहुद गावजों गावनो माबाबायना फरायनायावहाय जौगाजोब्बाय
औ
नोङो मा खालामगासिनो दं दा
औ दा अ आं दाथ' फरायथ'वाखै आं दा फ फरायदोंमोन फरायनाय सिगां दाथ' ओरैनो दं आरो
अ जेबो खर्स लाथ'वा
जोंहा फंबाया खस्थ' लाला खोमा
अ
जोंहा फंबाया नार्स माबा जोंहा फंबाया आइ टि आइ कर्स हौ
उम
जोंहा दा फंबाया सासे आंनि फंबाय दङ बे आइ टि आइ कर्स लादों। आ आइ टि आवबो लायोबा बहुद माने डिफारेन्ट दं आरो नों अबे मोनसेखौ नोंनि सइस बायदियै लानो हायो।
औ ओं आंबो लानो नागिरदोंमोन आइ टि आइ खौ
औ ओमफाय
दा सोलिगासिनो ना रेजिस्टार खालामनाया।
औ
खालामगोन आङो। लानो नामा नोंबो?
लाबा लाजागोन खोमा।
मोजाङानो आइ टि आइ लाबाबो। आङो आङो साबसिन मोनो आइटि आइ कफाखौ आरो ना कम्पिउटार लाइन
औ
आं बे
बेहाय माम
हो
बे कफा लाइनखौ लाबा मा मोनसेबो जाहैनो हागोन?
अ नोङो जेरावबो मावनो हागोन बिजनेस लाइनबो मावनो हागोन इदिनो अफिसफ्रावहाय कम्पिउटार लाइनफ्रावबो मावनो हागोन हस्पितालफ्रावहाय। कम्पिउटार खामानि मावजोबनो हागोन आरो खफाखौ लाबा आथियै खफाखौ लाबा
औ
नोंसा फंबाइाया माखौ लादों?
जोंहाना अट' मबाइलखौ लादों।
अ मोजाङानो बेबो बोसोरनैनि कर्स ना?
औ औ
थांनाय बोसोरावनो लादों।
औ थांनाय बोसोराव लादों। नै एबारो मा आगस्ट' मासजों बोसोरसे जासिगोन।
औ देग्लायनाथ' दाजों दासो जादों रेजिस्टारा लास्ट देटआ जुननि माबायाव बार' थारिखआव
अ
खाथियावनो बानायना लानोसै खाथियावनो दंना जोंना बारा गोजान नङा। खाथि खाथियावनो सुबिदा ओंखारजोब बायना दाना।
ओं
नों माखौ, नोंबो लानो सानदों नामा?
औ लायोबाथाय इदिखौनो एसे लानो सानदोंमोन कफाफोरखौनो कम्पिटारनिखौ बेखायनो सोंबाय आरो जेनेबा मा माव मा मोनहैगोन बेखौ लायोबा मा मुलाम
आइ थि आइ या गोबां रोखोमनि दं नोङो बबे मोनसेखौ लानो? पार्लारनिबो दं बिदिनो बायदिसिना सोलोंनाय इलेक्ट्रिक लाइननिबो सब दंजोबो नों माखौ मोजां मोनो बेखौनो लानो हायो आरोना।
औ
नटिस ओंखारखादों नटिसावहाय नों फरायबाथाय मोजां नुजोबगोन। नों माखौ साबसिन मोनो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ लानांगौ। गावनि थाखायनो मोजां जायो आरो ना।
अ।
ओरैनो थानाङा दानि जुगाव। माबा मोनसे कर्स लानानै माबा मोनसे मावनानै थानांगौ।
औ।
हिनजावसाफोरनि थाखाय खफाया खफाया मोजां। हिन्जावसा फोरनि थाखाय।
औ।
नोङो नोङो माबा पार्लार लाइनफोर लानो लुगैदोंबा बेहायनो लाजायोजाइन दिजाइन-दिजाइनिंफोर खालामनो लुगैदोंबाथाय बेखौबो नोङो सक दंबाथाय खालामनो हागोन आरो।
अ बेबो खसा आइ थि आइ यावनो मोनो आरोना।
थियावनो मोन जोबो सब। वान इयार कर्स।
औ।
नोंथाङा अबेखौ लानो गोसो बेखौनो लानो हागोन आरो।
औ। बा आथि- आथिखालावथ' इदुकेस औ होमबाथ' आथिखालाव इदुकेसनाव बहुत गोनांथार जानानै फैबाय।
औ बहुद गोनां। फार्स्ट मेना इडुकेसनानो आरोना। इदुकेसनआनो मेन मा थाखाय।
औ।
इडुकेसन थाबासो नोङो माबा मोनसे मावनानै जानो हागोन आरोना। सोलोंथायाइखौ थारनांगौ मानसिया। थाखायनो मोजां नोंनि न'खरनि फेमिलिनि थाखायबो मोजां जागोन आरो लाइफआव।
औ आरो ना।
अ। नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो? माबाफोर सोंबावनो?
औ दा टिचार टिचार जानोबा जों मा मा फरायनांगोन?
अ टिचार जानोबा नोङो एम ए पास बिए पास जानानै एम ए पास जानांगोन ओमफ्राय मास्टार डिग्रि दिडलेट खालामनांगोन।
औ।
ओमफाय पस्ट ओंखारगासिनो दंना दा। जोंनि माबायावहाय गोदान गोदान एबार ओंखारगासिनो दंना बेफोरावहाय खालामनानै नोङो कर्सखौ फुरा खालामबाथाय एप्लाइ खालामनानै एगजाम होनो हागोन आरो। होमबानो मोनो दा नोङो बुहुद सान्स मोनगोन आरोना फरायनानैल' थानांगौ नोङो बुहुद चान्स मोनगोन दा गोबां पस्ट फैगासिनो गोबां ओंखारगासिनो आरो दा। नोङो एप्लाइ खालामनो फैबानो फैबानो।
औ।
आरो माबा सोंबावनो?
होमबाथ' सोलोंथाइ लायोबा मानसिया माने गोरोंखाबा रोङोबा नोङो सोलोंनानै लाखाबा जिखि इगजाम फैया मानो बेखौ होनानै पास जानानै नों इजियैनो माबा मोनसेबाबो जिउ जब बा साख्रि बा अ जब बा साख्रि इदिनो मावनानै नोङो लाइफखौ लाइफआव मान मोजाङै जालांनो हागोन आरोना।
अ अ ओं दा नै नोङो फरायबायल'था फरायबायल'था नोङो आस इदिनो जि केे फोर नायबाय था आरोना फरायबाय था नोङो गोबां एगजाम होनो मोनगोन। जिकेफ्रा मेएनथार ना। एगजामावहाय जिके मेट रिजनिं ग्रामार बे मोनब्रैया कम्पालसारिखा आरोना नोङो इगजाम होनोबाथाय।
औ।
आसामनि जा सेन्ट्रेलनि जा नों इगजामावहाय बे मोनब्रैखौ मोनखाथारगोन नोङो बेखौ फरायबाय थाबानो नोङो मोनलांगोन आरो। नों न'आव थानानै आब रामसे फरायबाय था बेफोरखौ। गोबां पस फैगासिनो।
औ।
ओरैनो उन्दैनिफाय माबायदि फरायनांगौ मानसिया माने गोज गोजौ लेभेलसिबां मोनहैनो थाखायबा।
उन्दैनिफाय। उन्दैनिफायथ' नोङो मोजाङानो फरायबोनांगोन ओमफाय नाइन टेननिफाय नोङो बहुद स्ट्रिक जाबोगोन आरोना नाइन टेननिफाय नोङो मोजां फरायबोथारनांगोन गावखौनो गाव फरायनायावहाय बावसोमथारनांगोन आरो। बिनिफाय नों नाइन तेननिफायसो मेन जायो नालाय ओरैजाय। साख्रिनि लेभेल मोननाय। फोराबो। नाइन थेन ओरो। ओमफ्राय नोङो ओइटिन यार्स जाबाथाय। नोङो ओरै बानायलांनो हासिगोन आरो।
औ होनबा।
नोंबो एप्लाइ खालाम आइटि आइ खौ। दा सोलिगासिनो गाबोन सम बुंखाला लास। देदआ बारा गोबाव गैलाना।
ओ होमबा जोङो मोनबोबाय थानाय। क्लास ओ खथा। थाखोनिफ्राय जि थाखोसिबां फरायनानै मोनबोबाय थानाय बिनि गेजेरनि सोंथिफोरा मायबा मायबा साख्रिफोरनियाव बा इन्टारभिउफोरनियाव कमन गोलैयो नामा।
अ गोलैयो। गोलैयो बे नोङो क्लास ओइटनिफ्रायनो गोलैयो क्लास ओइटनिफ्राय नाइन टेन बेफोरनो फैजोबो नों जि के याथ' र' दा जाबाय थानाय कारेन्ट एफेयारफोर दा जाबाय सोलिबाय थानाय बेफोर फैयो आरोना ओमफ्राय बै मेथ्स ग्रामार रिजिनिं बे मेथ्सआबो नों क्लास ओइट फोरनिफ्रायनो मोनबोखाजोबनाय बेफोरनो फैजोबो
उम।
नोङो आउट नलेजखौल' दा सोलिबाय थानायफोरखौ थाल लानांगोन आरो। बेफोरनो फैजोबो ना। आरो बाखिया क्लास ओइटनियानो फैजोबो। मेथ्स रेजिनिं ग्रामार बेफोरनो सब फैजोबो
अ होमबाथाय होमबाथ ग्रामारफोरा एखेयानो
औ एखेआनो नों मोनबोनायफ्रानो मेटसयाबो एखेयानो रिजिनिं आबो एखेयानो नों बेफोरथ कचिं ला नंङाबा कचिं लायाबाबो नोङो नआवनो थानानै मबाइलावनो नायनो हायो सार्च खालामनानै आरो नोंनि फुराना लेखा फोर दंबाथाय बेफोरखौ कालेक्ट खालामनानै नों नायनांगौ आरोना
औ
बुजिबाय दा
औ बुजिबाय औ औ दे होमबा नोंथां दोन्थ लायनोसै
औ दे
औ